हेलौ
ओ हेल' नोंथां
औ खोनादों
ओ बिदिब्ला नोंथाङा दिनै मानि बिसयाव सावरायनो सानदों
जों दा सावरायगोन दा जों बोथोरनि बागै सावरायनो सानदों
बोथोरनि बागै
औ
दे
जों बोथोर दा बोथोर जेनेबा माबायदि बोथोराव मोजां माबायदि बोथोरा हामा बेनि बागै जोङो बेनि सोमोन्दै रायलायगोन ओमफ्राय दा नोंथाङा माबायदि बोथोरखौ लानानै मोजां मोनो माबायदि बोथोरखौ मोजां मोनो माबायदि बोथोरखौ मोजां मोना
बेनि सोमोन्दै
औ
जागोन दे नोंथां
नोंथाङा दा मा बोथोरखौ मोजां मोनो बेखौ एसे फोरमायना होदो
ओं बोथोर बोथोरनि बागै आं नोंथांजों बेखौनो सावरायनो सानदों आङो बोथोरनि बागै आङो गरम बोथोरखौ आं मोजां मोनो गरम बोथोर बोथोराव ओ जोंनि फिसिनाय दाउ अमाफ्राबो बेमार आजाराव बारा गोग्लैनाय जाया गरम बोथोराव जोङो ओ जोंनि मावनाय दांनाय जोंनि खेथि बाथि मावनाय आबादफोरनि सायावबो जोङो मोजां फिथाइ मोननो हायो ओ बोथोरखौ आं मानो मोजां मोनो होनोब्ला गरम बोथोरावहाय जोङो मा होनगोन बिखौ गोरान खेथि मुलाम्फा जोङो मोननो हायो केरेला मैगं गायनाय पानिलाव माइ आबाद आबाद ओ बिदिनो बोग्रि आबाद बायदि माया आबादनि सायाव याव मोजां फिथाइ होयो आरो जोंनि लागै गरम बोथोर होनोब्ला जों जों देहा लानानैबो जोङो गरम बोथोराव जोङो जोंनि देहाखौ
औ।
दे नोंथाङा थोरनि सायाव एसे नोंथांनि बागै सावरायदो।
औ। बोथोराथ दा आङो गोजां बोथोरखौ बांद्राय मोजां मोना मानो होनना बुङोबा गोजां बोथोराव मानोना सानाय सु सुनाय आरो थैफोरा मोजां ओ नांगौबायदि देहायाव गिदिंजोबा थैया। देहायाव मानोना सहैजोबा मानोना बे थैफोरा रोदानि अ रोदा रोदा मा होनो बांद्राय खारथिंनाय जाया जेब्ला बो थोरा गरम जागोन ना अब्लानिया नोंनि देहायाव ओ थैफोरा गरम जानानै देहा थै रोदा रोदा खारथिङो बेनि थाखाय गरम बोथोरानो आंनि थाखायबो मोजां आरो ओ नंगौ बे ओ मा होनो बे गरम बोथोराव बा दैज्लां बोथोराव खेथि बा आबाद आबादफोराव बांसिनै ओ गायजानाय जायो। बांसिनानो जेरै बिफांखौबो बिफांखौबो गायनाय जायो आरो माइ आबाद नंगौ बेबो माइ आबाद बांसिनानो माने ओ गोलोम बोथोर बा दैज्लां बोथोराव बा गरम बोथोराव गायनाय जायो। आरोना। बेनिखायनो आरो बिफाङाबो एसे थाब थाबैनो ग्रथ जायो आरोना। आङो अ अखानि हा अखानि हा दै हासार मोननायजों बेफोरबायदि आरो। आरो फारसेखि मोजां फारसेखि हामा मानो होनबा ओ अखा हायोब्लाथाय जोंनिथिं मा होनो बांद्राय अखा हाबाबो माने दै जेब जेब ओ मा होनो दै दैनि थाखाय बांद्राय माबा जायो। थासारिफोरा इसे गाज्रि जायो मानो होनबा बे हाब्रु दैब्रु जायो लामाफोरा ओ बिदिनो लामाफोरा बांद्राय मोजांबो नङा नालाय
नंगौ
दसे बा बाहागो मोजां नङा बेफोरबायदि आंनि बायदिब्ला बेखिनिखौनो आं थांसिम फोरमायनाय जाबाय ओमफ्राय आं नों नों नोंथाङा माबाफोर सोंथि दं नामा बेखौ फोरमायनो हागोन।
उम दैज्लां बोथोराव जोङो गोरान खेथि मावोब्ला खेथिनि सोमोन्दै आबादनि सोमोन्दै आं सुंद'यै नोंथांजों सावरायनो सानबाय ओ दैज्लां बोथोराव गोरान खेथि मावोब्ला जोङो जोंनो नांगौ जानाय जोंनि अखाफोरखौ जोङो बांसिनै जोङो मोननो हायो। ओ जेरै मेसें बोथोरावहाय जोङो खेथि मावोब्ला जोङो आबाद मावोब्ला नांगौ जानाय अखाफोर मोनैनि थाखाय जोंनि आबादफ्रा नस्थ' जायो जोंनि जि न'खर जौगाहोनायनि थाखाय जोङो मोनसे थांखि लानानै जोङो मोनसे आबाद मावोब्ला गोजां बोथोरावहा जोङो नांगौ जानाय बायदि जोङो दै जोङो मोननो हाया ओ जोंनि मावनाय आबाद फ्रा राननानै थैलाङो ओ
औ
दैज्लां बोथोराव गायोब्ला दैजां दैज्लां बोथोरावहा जोङो आबाद मावोब्ला जेरै गोरान खेथि मावनाय जायो दैज्लां बोथोरावबो गोबाङैनो जोंनिथिंजाय जोङो अखा फोर मोनोब्ला जोंनि नांगौ जानाय अखा मोननायजों लोगोसे जोंनि हासा हासार होनायजों लोगोसे जोंनि जि टारगेट लानानै थांखि लानानै जोंनि जि मावनाय गोरान खेथि आबादफ्रा जोङो बेयाव बांसिनै जो मुलामफा जोंनिथिं जों मोननाय जायो आरो ओ बोथोरनि सोमोन्दै दैज्लां सोमोन्दै आङो नोंथांनि सिगाङाव आङो बेखौनो फोरमायदों जे नोंगौ गोजां बोथोराबो मोजां होमबाबो जोंनि थाखाय बांसिन गरम बोथोरा जोंनि थाखाय मोजां आरो
औ
नंगौना नोंथां
औ
नोंथाङा माबाफोर सोंबावगोन सोंबावनो दङ नामा
सोंनांगौथ' दङ नोंथाङा ओ जेनेबा मा मा मा बोथोरावहाय मा मा फिथाइखौ बांसिन जानाय जायो मा मा फिथाइखौ बांसिन मोननाय जायो जोंनि जोंनि बा जोंनि मुलुगाव जोंनि थासारियाव जोंनि जायगायावहाय मा मा फिथाइखौ बांसिन मोननाय जायो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हायोब्ला नोंथाङा फोरमायना होदो।
जोंनि दानि थासारियाव दानि दानि जे दैज्लां बोथोर बा जोंनि दायो गरम बोथोराव आरोना नोंथां जोङो थाइजौ खान्थि खान्थाल आरो जोङो रैमालि जोङो बांसिन बे फिथ खौ जोङो मोननो हायो आरो फिथाइनि बेलायावहा थाइजौ खान्थाल जोङो बोथोराव खनसेब्लाबो जोङो जानो मोनोब्ला जोङो गोसोखौ जोङो मोजां मोनो जेरै थाइजौ बोथोरा जनि जोंनि दायो जायगायावहा जोबनानै थांबाय होनोब्लाबो जोङो जेबो फुल बुंनाय जाया आरोना थाइजौआथ' जोंनि दायो जोब्बाय दायो ज जि सोलिबाय थानाय जि फिथाइ गरम बोथोरनि बियो दायो ख खान्थाल आरो आनारसआव नांथाबनानै दङ आरो खान्थाल आरो आनारसखौ जायोब्ला जोंनि देहायाबो जोङो मोजां बोलो जोङो मोजां भिटामिन जोङो मोननो हायो खान्थालखौ जायोब्ला जोङो खान्थालजों लोगोसे जोङो खान्थालखौ खान्थाल गोरलैयावहा जोङो बे खान्थालखौो जोङो मैगंबो जोङो जानो हायो बेखौ मोनब्लाबो जोङो जानो हायो आरो खान्थालखौ जोङो खान्थालखौ जानायनि जोङो जे बेगर थायो जों बेखौबो जोङो ओंख्रि जानो हायो
औ
बे मोनसे जोंनि थाखाय गरम बोथोरनि दैज्लां बोथोरनि फिथाइया खान्थाल फिथाइया जोंनि थाखाय गासैयावबो सोलिनाय जाजानाय मोनसे फिथाइ आरो बियो आनारस बुङोब्ला आंनि देहायाव मोजाङै जों भिटामिन जोङो मोननो हायो जों बोलो मोनो बेजों लोगोसे गोदै थावबो जोङो आनारसखौ जोङो जायोब्ला जोङो बेखौ बाजारफ्राव जोङो बायोब्ला जोङो बेखौ थाइसेयावहा जोङो द'जि रां होनानै जोङो बायनो गोनां जायो जरायाव जोङो बायोबा बेखौहाय नैौ